हेल अ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों अ खबरा मोजाङानोथ नोंथां
औ नंगौ औ आंहाबो बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथयो नोंथां
अ अ ओंखामफोर जानो नोंथां
ओ जाथनाय जाथवाखै नोंथां
अ अ
औ बोथोर बोथोरफोरा दै दासिम उम मोजाङैनो दंथयो अखा सखा गैथ आ सान्दुं एसे दुंखांदो नोंथां
अ अ दा होमबा जों टपिकआव फैनोसै नामा नोंथां अ अ दा जोङो दिनै जों औवानि सोमोन्दै सावरायलायनोसै नामा एसे नोंथां
औ औ दे सावराय
नोंथांनावनो आं गिबि सोंग्रोनाय जानोसै औवाखौ मा मायाव बाहायो जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना एसे
औ औ फोरमायजागोन नोंथां औवाखौ औवा होनोब्ला थ जोङो औवायाबो गोबां रोखोमनि थायो नोङा होमबा नोंथां जेरै जोंना औवाफोरनि मुंफोराबो गुबुन गुबुन औवानि माबायाबो गुबुन गुबुन जेरै
औ औ
माग माखाल औवा औवा अ रोखोमा औ औवा थेरे माखाल औवा बेफोरबायदि जोङो नु नुनो मोनो आरो बायदि बायदि आरो जोङो औवा मा खामानियाव जों बाहायो होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां खामानियाव जों औवा खौ बाहायो जेरै न लुनायाव आरो ननि लांगोना मोखांफोराव बेरा होनाय हायाव आरो जोङो
औ औ औ
पाकानि न फोर लुयोब्ला जोङो बे बैसां खालामनानै जोङो बे औवाखौ जों बाहायनाय जायो आरोबाव जों लोगोसे बे औवाखौनो जों जुदि औवाया गोरान जायोब्ला बे जों गामि ओनसोलावहाय बे औवाखौनो जोङो बन खालामनानै ओंखाम ओंख्रि जोङो संनाय जायो आरो नोंथां बेयानो आरो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन नामा औवानि बाहायनायखौ
औ औ माने औवायाथ जोंनिबो जोबोद औवाखौ जों बाथौ बाथौजि होनोना बाथौ औ
औ औ
औवाखौनो बाहायो औवाखौ जों बो नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो
औ औ औ जायो नोंथां
औ औ जायखौ जों औवा मेवाइ होनो नङा होमब्ला औ औ जों औवानिफायथ आरो आरो गोबां बहिबो बायनाय जायो नङाब्ला जि लिरो फरायसालियाव दि लिरोना गथरा बहि बेयावबो बाहायो जों औवाखौ उम बिनिफाय आ ओवाखौथ' जों जों
औ नांगौ
औ औ
औ
औ
हेल